औव खोनादोंना नोंथां।
औव खोनादों नोंथां औव औव खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा माबाफोर मावबाय दं नामादै खोनादों नोंथां खोनादों।
औव औव
नोंथाङा माबाफोर मावबाय दं नामा औ आं होनदोंमोनथ' नोंथाङा माबा फोर मावबाय दं नामा होन्दोंमोन आं।
औव नोंथां आं जेबो मावाखाय आङो ओरैनो फैयोसो दं आङो। ओरैनोसो दंला बायो।
अ ओ बाखि खबरफोरा माबोरै नोंथां थिगानो ना।
थिग थकसै ए दैज्लां बोथोर एसे दं आरो नोंथां दा नोंथांना
आंना नोंथां उम खबरफोरा बिदिनो गेजेराव आ मालाबा समाव गाज्रि मालाबा समाव मोजां मानसिनि जिउना मा होनबावनो हमनो हाया दाथ' बर्थमान गेजेरावनो दं मोजाङानो होनजासै होननायालाय बाखि ओंखाम जओंखाम जाबाय नोंथां नोङो।
आङो जानायालाय जाबाय नोंथां दासो नै जानानै दसे सम लामायाव ओंखारबोदों ओ ओ जोंना माने मा होनो ओंख्रियानो जाबाय अमा बेदरसोमोन ओमफ्राय दालि जहल अमा बेदर बाजा बेखौनो जानानै दसे सम माने कारेन्ट थांनायखाय ओरैनो लामाफोराव ओरैनो अखाफोरबो दानस आंनालाय ओरैनो दसे सम ओंखारबोदोंमोन आरो दा नोंथाङा जाखांबाय नामा ओंखाम।
औव आंथ' नोंथां जाथ'वाखै आंना जानाय सम जासिगोन दसे थानानै आङो दसे सानानै जानाय जासिगोन ओंखामखौ जा
औव औव औव औव औव नोंथां औव। दा नोंथाबा आंनावबा मा होननो सानदोंमोन नोंथाङा औव दा नोंथाङा आंनावबा ओ मा बाथ्रासो सानदोंमोन।
औव औव आं दा नोंथांनाव ओ बि जाहोनावसो फन हरनाय जादोंमोन माबा सोंलु खालामनो होननानै ओ बे आयदायावसो। ओ आं नोंनाव सोंलु खालामनो सानदोंमोन ओंखायनो बे फनखौ हरनाय जादों आं नोंनिसिम। दा नोंथाङा दसे समनि थाखाय फ्रि। दंथ'योब्ला आङो सोंनो सानदोंमोन नोंथांनाव।
अ आंथ' फ्रियालाय फ्रिमोन नोंथां दा नोंबा मा बाथ्रा सोंनो सानदों ओ। सोंजागोन नोंथां।
आङो। ओ नोंथां आंथ' नोंजों ओ औवानि। सोमोन्दै सो सोंलु खालामनो सानदोंमोन नोंनाव।
औ औ
ओ दा नोंथाङा गुसुङैबाबो मोननैसोबाबो फोरमायना होनो हागोन नामा औवाखौ जोङो माया-मायाव बाहायनाय जायो बा मा मा खामानि होयो औवाया जोंनि जिउआव बा बिदिनो जोंनि जौगालांबाय थानाय ओ बे ओ दुनिया आवहाय मा मा खामानियाव होयो बा बाहायजायो अब्लालाय नोंथाङा मोननैसो फोरमायना होदो हायोब्ला
औ दा नोंथाङा माने औवानि बिसय बा एसे आङो फोरमायनानै खिथाहरनांगोन नङासै होनबा नोंथां ओ जेनेबा जोंथ' औवाखौ जों गोदो गोदायनिफ्राय जों नुनो मोन्दों उन्दै समनिफ्रायनो जों औवानि न'आवनो जों थानानै देरबोबाय दासिम जों दाबो आरो जों अवा अवा औवा नङाबानो जों जेरावबो सलिया जोङो बुहुत खामानियाव बाहायनो हायो जों औवा बुस थुआय
औवा नङाबानो जों औ जों जेरावबो सलिया जेनेबा सलि सलिया होनजायो जेनेबा जों औवाखौ जों बुहुत औ खा खामानि बा बायदिसिनायाव जों बाहायो जोङो न' लुनाय होन ओ जेवरा बा बेरा दुमनाय जों जेनेबा दा जोङो न' लुनोबाबो जों इदिनो औवाखौ नांथार गौ अवा गैयाबानो जेरावबो सलिया ओ आरो जोंङो जों आरो जों ब ओ बर'नि कालचाराव जेनेबा ओ जेखाइ खबाय जोङो ना गुरनोबाबो जोङो जेखाय जेखायखौ नांगौ जायो बे जेखाय जाबाय औवा औव जों बानायनाय आरो जों माइरं सालिनोबाबो जोङो ओ माइरं जावनोबाबो जों औवानि हेबनाय औवानि बनायनाय औवानि बु स्थु बेयो जों बेफोरजों जोङो जों जोंनि आदार जानाय बा मो ओ जों माइरं बासिनाय बे औवायानो औवा नङाबानो सलिया आरो औवाजोंनो जों जोङो बहुत जों खामानि खालामनो हायो जों हासिब जों सिला सिबनोबाबो जोङो औवा नङा बानो जों सलिया जों औवाखौबो जों हासिब बनायो ओ ओ सिला सिबनो थाखाय जों आरो जों जों बेरा दुमनाय जों आरो जों आबाद बा ओ मैगं थाइगं गायनायावबो जों जेवरा दुमो आरो जोङो मैगं मानला होनोबाबो जोङो औवा औवाखौनो जोङो बनायो जों ओ औ मो मैगं मानला हायो आरो बुहुद रोखोमनि बिराद औ औवा जेनेबा जोङो थिं खोबनोबाबो जोङो जेनेबा औवा नांगौ जों औवाजों खासथाबनानै जों थायो आरो जोङो बिदिनो इन्जुर इन्जुरबाबो जों औवाखौनो जोङो इन्जुर खालामनानै जोङो दोनो आरो जों बेयावनो थायो जों ओ
जेनेबा जोङो औवाखौनो जों हेबनानै जोङो जेनेबा जों बेफोर बायदि जों खालामनानै दोनो जोंथ' ओ गो गोरिबानो होनजायो गोरिब गु दा जों जेनेबा एसे जों दुखिया जेनेबा जोंथ' जों इथा बा फाखा बे फोरखौ जों लुनो हाया बेबादि बेबसथाखौहाय जों बेफोरखौनो जों बाहायो आरो जों बुस्थुखौहाय आरो औवा बुस्थुआ होन जों दालां ना दालां होननायावबो जोङो बेलेगखौ मोननो थाङा जों औवाखौनो जों हेबनानै बा जोङो बेजोंनो बारलांनांगौ जायो दालां बुस्थु दालां बुस्थुआबो औ दालांखौ बो जोङो बिदिनो आजिखालि ओ फाखानि जों बानायनो हाया जों बुहुत फैसानि रोखोम थाङो जों जा फैसा अभार थाङो जों जेनेबा जों फैसा खम खमाय जों जेनेबा फैसा बांद्राय गैयाबाबो जों औवाखौ बायनो हायो औवानि दामा बांद्राय द्राय दामम नङा जोङो बिदिनो फनसास बा थ्रिस थाखायाव मोनो जोङो इथा थर सेयाव जों नुनो मोनदों दानाबा दस थाखा आरो जों बेनियावबो जोङो रड बायनां गौनो, सिमेन्ट बायनांगौनो, बाला बायनांगौनो बहुट रोखोमनि जों बायनां अ थारनो दा जों औवानिबा औवाजोंनो खानो हायो औवाखौनो जोङो ओ दालां बानायनानैहाय जों माने जों फैसाखौनो गारनाङा बे जों औवा बुस्थुजोंनो जोङो बुहुद खामानिबा जों मावनो हायो आरो जों। जों आरो बेलेग बेलेग जों खामानियाव बाहायनो हायो जेने बा बायदिसिना थुबथा थुबथि बिदिनो मैगं थाइगं आरो जों बेफोराव जों बहुद रोखो मनि जों बाहायनो हायो हायो आरो दा नोंथाङाबा ओ नोंथाङा बेनि बिसयबा एसे ओ आंथ' आंनि ओ मिथिनायखौ एसे फोरमायना होबाय नोंथां सोंनायखाय। दा नोंथाङाबो बिनि एसे औवा नि बाथ्रायै बा एसे फोरमायनो हागोन नामा औवानि बाथ्रायै? रोङोबा
ओहो आहाम आंथ' बारा मिथिया बा आङो बारा रोंलायलाङा नोंथां, अब्लाबो आङो गुसुयैब्लाबो आङो फंनैसो बा फंथामसो आङो औवानिबो फोरमायनो नाजानोसै औवा खौ जों अबाव बाहायनाय जायोबा अबाव अबाव खामानि होयो औवायाहाय, बा औवानि भेलुखौ
औ
आङो फोरमायलांसै गुसुङै नोंथांनिसिम नोंथाङा खोनासंदो अब्ला
औ औ नोंथां बुंदे
आरो आरो लास्टावहाय माबोरै मोनखो सावरायनानै खोन्थालायबानो जाबाय आंबो खोन्थागोन दा आङो बुंनो थाङो जे औवयाहाय जोंनि मानसिनि जिउआवहाय गोबां गोनांथि, औवा गैयाबा जोंना ओम बिराद हालाय-हाफाय जागोन मागोन रावबो दावगानाय नङा जोंनि बे दुनियायाहाय औवायानो मोनसे बहुद गोनांथि बा इम्परटेन्ट होनगोन जों जोंहा औवाजोंनो जोङो बिदिनो जोङो औवाजोंबो जानाय जानायबो आ दार बायदिबो जोङो मानसिनि आदारबो मोनो होननायसो थांबाय बा जोङो जानो हायोबो होननायसो जाबाय। जोङो औवा देरखानायखौ खौ जानो हाया नाथाय जोङो बिदिनो फिसा फिसा नुनो मोनो औवा खिलिहांनाय जोङो बेखौ ओ औवा मेवाइ होनना बुङो जोंनि रावाव दा बे जोबोद गोथाव जायो नोंथां बेथ' औवानिफ्रायसो सोमजिनाय नालाय बेखौ जोङो दानफायनांगोन फिसा खिलिहांबानो ओमफ्राय बेखौ जोङो ओरै जि रनांसिगोन बा हानांसिगोन मोजाङै ओमफ्राय फिसा फिसा फिसा फिस फिस दाननांसिगोन बेखौ जोङो औवा मेवाइ होनो औ ओमफ्राय बेखौ जोङो रोखोम रोखोम ओंख्रिबो संजायो बे जोबोद गोथाव मोनो आं जानो बेखौ जोबोद गोथावबो जायो खौ ओंख्रि संबा नोंथाङा मिथियोना मिथियाथाय आंथ' जोबोद गोथाव मोनो औवा मेवाइ जों बिदिनो अमा रुनाय बइल होनो जों अमा ओ अमा रुनाय ओ मेवाइ जों बिदि होनगोन जोबोर गोथाव मोनो आं बे बिदिखौ जानानै बिदिल' नङा जों मेवाइजों ओम अनलाबो बेवहाय अनला दाउबो बिदि संनो हायो मिक्स आरो जोबोद गोथाव मोनो आं ख्रुम ख्रुम बिदि ओ फैलाय लायो अरबाथाय बायदि जायो आरो माने गोथावनो दा बेयो ने सारेयेलबो जाहैबाय पियर अर्गेनिक दा गामिनि फोरा बांसिन मोनजायो होननाय जाबाय बिदिखौ मानोना टाउन सहफोरा औवाया मानो बारा नुनो मोना गामि गालायावसो बुहुद ओ औवा ब्रेव ब्रेव दंसोगारो नालाय दा जोंङो बेखौ ओरैनो फ्रियावनो मोनो होननायसो जाहैबाय फैसा सैसा होआलासे गावनि न'आव औवा दंब्लाथाय जोङो औवा मेवाइ फिसा खिलिनायखौ जोङो दाननानै जानो हायो बे जोंनि थाखाय बुहुद मोजां मोनसे माने औवानिफ्राय सोमजिनाय बुस्थु आरो बेयो बा औवायानो जोबोद मोजां नायजासिगोन दा औवाजों जोङो जानायल' नङा बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि दामलाय देेलाय बिदि ओ इन्सट्रुमेन्टफोर बानायनो हायो नोंथां दा जोंनि ओम जोंनि ट्रेडिसनखौनो नाय ओ बेफोरो जोंनि दामग्रा देग्रा फ्रा औवाजों बानायनाय गोजा नोंथां जोङो बुंनो थाङोब्ला सेरजा सिफुं धल हारमुनि बेफोरो सेस औवाजों बानायनाय गोजा थां बा बिदिनो माखासे माखासे दंफांजों बानायनाय थायो थेवब्लाबो बेफोरो औवाजों बांसिन बानायनाय थायो दा साननानै नायदो नोंथां औवाजों जोङो दामग्रा देग्राबो बानायनो हायो औवाजों जों न'बो लुनो हायो औवाजों जोङो नांगोल बानायनानै आबादबो मावनो हायो दा बे औवाया जोबोद गोनांथि बेनि थाखायनो दाथ' आङो फोरमायना होखाबाय औवाया मा मा बाहायजायो मा मा खामानियाव होयो।
औ।
दा बे बहुत मोजांनि बाथ्रा आरोना औवा सोमजिनाया जोंनि बे दुनियायावहाय दा आङो बेखौनो फोरमायनो सानबाय बा गुसुङै फोरमायना होबाय नोंथांनिसिम दा आंना समाबो जाबायमोन नोंथां दोनथनायनि नोंथाङा दा माब्रै मोनखो? थाय सावरायनानै आंजों आं बारा मिथिलाय लांला अब्ला फोरमायना होदो नोंथां।
औ माने नोंथाङाथ' जिबायदि बुंहरबाय औवानि बाथाय जों औवाखौ जोङो जों मेवाइ बा आसार बा बायदिसिना जों बानायनो हायो आरो जा नोबो हायो दा नोंथाङा जेबायदि बुंदों जेनेबा जों औवाखौबो जों जानो हायो। ओ बेवहाय बुहुत रोखोमनि जों बे औवा बुस्थुखौबो जों खालामनो हायो आरो नोंथां दा आंनि बुंनाया बेनो आरो।
औ।
औ दा अब्लालाय नोंथां बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आं ना। नोंथांनो सावरायनानै मोजां मोनबाय गोजोनथोंसै नोंथां।
औ औ औ नोंथां दे औ।